हेल'।
हेल' औ खोनादों ना?
खोनादों नोंथां।
औ औ होमबा जोङो दायो मानि सायाव रायलायनो?
औ। नोंथाङा औ। दे बुंलाय बुंलाय नोंथाङा।
हा
बुंलाय मानि सायाव सावरायनो।
औ एसे गोसा गोसा बुं खोनायाखै मोजां दे होनब्ला ओ जों आबाद मावनायनि सायावनो एसे सावरायनोसै दायो ओ दैज्लां बो थोर नालाय आरो आबाद मावनायाव सोलिगासिनो बिफोर सायावनो एसे सावरायसै आरो।
औ।
ओम नोंथां ओ दाथ दैज्लां बोथोरनि ओ जा माइ गायनाय बे बोथोराथ सोलिगासिनो नोंथां मोनथिं बेफोर माइ गायनायफोरा जागायबाय नामा?
औ जागायबाय एसे गोबावानो जाबाय जोंना दा गेजेर नांदों साननैसो उनाव जोंना बेयो जोबसिगोनानो आबाद मावनाय माइनि आबाद मावनाया।
औ नंगौ। ओमफाय ओ माबायदि आदबजों मावो नोंसिनियाव बांसिन हालेवनायफ्रा माजों एवो ओ ओमफ्राय गायनायफोरा माबायदि गायो बेखौ एसे फोरमायनानै होदो दे।
ओ दैलाङावथ जोङो गासैबो ओ नखर बयबो नखरानो माइनि आबादखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो ओ बिदिनो जोङो माइनि आबाद मावनोब्लाथाय जोङो गिबियावनो जोंहा हाखौथ नांगोन नालाय ओ हाखौ जोङो ओ एवग्रोनो नांगोन एवनो थाखाय जोंनो ओ खायफा खायफा ओ मोसौ हालुवाजोंबो एवो आरो खायफायाथ फोरजोंबो एवो ओ बिदिनो जोङो एवनानै लाग्रोनांगोन बेनि उनाव जोङो माइखौ गायनो थाखायबाथ जोंनो खोथिया नांगोन ओ बे खोथियाखौ बानायनो औ खोथिया मानिफ्राय जायो जोङो ओ बेखौ माइनिफ्रायनो जायो जेरै जोंनो खोथिया फोनो थाखाय जोंनो माइज्लि नांग्रोगोन। बे माइज्लिया जाहैदों जोंना ओ जोङो बे खोथिया ओ माइ गायनो थाखाय दोनखानाय बेखौ जोङो सोमनानै दोननाय जायो ओ हरनै एबा हरथामसो बिदि सोमनानै दोननायनि उनाव जोङो बेखौ बोखांनानै जोङो औ हाखौ एवना लानाय बे हा एवखानानै लानायाव जोङो हाब्रु हा खालामनाय नानै जोङो बेयाव फोनाय जायो ओ फोखांनायनि उनाव बियो ओ देरोब्ला बेनो खोथियानि महर लानाय जायो ओ बेखौ खोथियाया देरोब्ला जोङो रायोब्ला बेखौ फुनानैहाय जोङो माइ गायनाय जायो ओ बिदिनो जोङो माइ गायनो थाखायबो जोङो ओ हाखौ एवग्रोनानै ला-लायो बेखौ एवना नै हाब्रु हा खालामखांनायनि उनाव जोङो ओ माइखौ जों गायनाय जायो गामिनि बा बिदिनो खाथि खालानि ओ बाइ बाहागिफोर सोरबा बिदिनो न'खरनि फोरबो बिदिनो ज' ज'यै जोङो ओ गामिनि लोगो लालाय लायनानै जोङो ओ माइखौ गायनाय जायो। खालामा नोंथां।
औ नोंगौ खोनादों।
बिदिनो जोङो ओ माइखौ ज' ज'यै जोङो गायनानै गायनाय जायो बेयाव ओ जोङो ओब ओ गोदान बे ओ जोङो आलिखौहाय दाननानै जोङो गोदानै बेखौ जोङो खोफिननाय जायो ओ खो फिननानै जोङो बिदिनो ओ माइखौ गायनाय जायो जों बांसिनै माइखौ हिनजावफोरखौ गायनायखौ जों नुयो। ओ खोथियाफोरखौ खोथियाखौ जोङो हिनजावफोरखौ फुनाय नुयो आरो हौवाफोरखौबो जोङो फुनानै बिदिनो ज' ज'यै जोङो माइ गायनाय खोथिया फुनाय बिदिनो ओ दैज्लांनि माइ गायनाय आबादा सोलिलाङो ओ आरो बेयाव जोङो ओ बर'फोरा माइ गायनायाव ओ गोबां बिदिनो फोरबो फोरबो नेमखान्थि बादियै जोङो माइखौ गायलांनाय जायो। ओ जेरै जोङो गिबियावनो माइ ओ गायजेननाय समाव जोङो बिदिनो गसा लाजेननाय बिदि जोङो फोरबो खालामग्रोनाय जायो। ओ बेनि उनाव जोङो जोबनोसै समावबो जोङो बाख्रि गायसननानै ओ हाल जांख्रा ओ खालामनानै बिदि फोरबो खुंलांनानै जोङो माइ गायनायनि आबादखौ जोङो बिदि फोजोबनो फोजोबनाय जायो। नोंथांमोननिथिंजाय माबायदि माइनि आबादखौ खालामनाय जायो बेनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन ना?
औ आबाद ओ जोंनि हारिया आबाद गाहाइ हिसाबै जोङो माइ आबादखौनो गाहाय महरै जों मावो जेरै दा दैज्लां बोसोराव जोंङो बयबो माने ओनसोलावनो बा न'खरावनो गामियाव आबाद ओ माइ आबादखौनो मावो। थिग बेबायदिनो बे माइ आबाद मावनायाव जोंनो गोबां ओ खान्थिफोर दङ'। ओ गोबान गोबां। माखासे बेफोरो खान्थिफोरखौ लानानैनो जोंङो आबादखौ मावो। थिग बेबायदिनो जोङो गोबां ओ गोदोनि समाव जोङो मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनोमोन ओ बेसो गोबाव आरो बेजों एवनानै गायोब्ला जोबोद गोबाव समबो नांगौ जायोमोन। नाथाय आथिखालाव ओ ट्रेक्टरजों एवनानै सानसेयावनो ओ गोबां बुरजा बुरजा गायनानै। ओ मानि फोजोबनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेबायदिनो जोङो ओ माइ गायनो थाखाय माइ गायनोब्ला जोङो गिबियावनो हालेवग्रोनांगोन ओ बिनि उनाव जोङो दै होनानै आरोबाव हाब्रु खालामबावनांगोन जों हालेवनानै। बिनि उनावसो जों खोथिया फोनानै लानाय खोथियाखौ फुनानै ओ बै खोथिया फुनायावबो जोङो ओ गोबां मानसि नांगौ जायो। ओ बिदिनो हौवा हिन्जाव। गासिबो ज'यैनो गोरोबनानै। खोथियाखौ फुनानै लायो। फुखांनानै लानायनि उनाव जोङो ओ हाखौ ओ फोमोननानै लानाय होनो। बेखौ मोजां माने गायनो ओ माने रेडि माने थियारि खालामना लानायनि उनाव जोङो खोथियाखौ लांनानै दब्लाय दब्लाय दब्लाय खोथियाखौ राननानै ओमफ्राय आइजोफोरा बे दुब्लियाव माइखौ गायो आरो गायनायनि गायनानै उनावहाय जोङो बिदिनो ओ उनाव बो जोङो माखासे जोथोन लाबाय थानांगौ जाहैयो। जोंनो नांगौ समाव बिनि दै होनांगौ दै रानोब्ला जों बैयाव दै होनांगौ। ओमफ्राय आरो आथिखालावथ जोङो रासायनारि हासारफोरखौबो बाहायनाय नुसै। थिग बेबायदिनो नांगौ समाव जोङो ओ बेैफोर हासारफोरखौ सार मानि होयो दै होयो बिदिनो अ मास ओ दानथाम दानब्रैनि दानथामसोनि उनाव ओंखारो माइआ ओंखारनानै ओ फिथाइ जाना रानानै मोनो मोनखांनायनि उनाव जोङो हानानै नसिम लानानै थाङो नसिम नआव लांनानै उनावहाय जोङो बेखौ मारा होनानै माइखौ फोराननानै ओ बाख्रियाव सोयो आरो खाय ओ नांगौ माने बोसोरसेनि जा जानांगौखिनिखौ नांगौखिनिखौ बाख्रियाव सोनानै दोनो ओमफ्राय ओ नाङिखिनिखौ जोङो बा फाननानै हरो हाथायाव बाजाराव एबा फानहैयो माने ओ बै फोर माने आथिखालाव नाथाय बै मारा नानाय बा हानाय खान्थिया माने ओ गोदान मुगानि माखासे जुन्थिफोरजों सो मानसिफोरा हायालासेनो जुन्थिजोंसो हानायखौ नुनो मोनो जेरै आथिखालाव माने दुब्लियावनो हानानै बे मोनसे मोनसे समावनो माने बेजोंनो हानानै लोगो लोगो बेयावनो मारा ना थानाय बैफोर मेसिनजोंसो हानायनायखौ आथि खालाव नुनो मोनो बि आरो
औ
बेबायदिनो माने गोबां सोलायबोगासिनो आबाद मावनाया जोंनि गोदोनि समाव आबाद मावनाया एसे आलादामोन माने गोबाव सम लायोमोन ओ माखासे मा मानसिबो बांसिन नांगौ जायोमोन गोदोनि आबाद मावनायनि आदबाव थाखाय आथिखाल गोदान मुगानि ओ आ आदबजों आबाद मावनायाव जोङो खम मानसिनि गेजेर गेजेरजोंनो जोङो आबाद खौ मावनो हा हायो थाब स सम थाब खम समावनो जोङो गोबां आबाद मावनानै ओ दिखांनो हायो आरो लोगोसे जोङो ओ दुब्लिनिफ्राय न'सिम आबादखौ एबा ओ फिथाइखौ लांनो थाखाय जोङो बांद्राय ओ खस्थ' खालामनांला बा मानसिनि बांद्राय गोबां मानसिनि गोनांथि गैला जोङो अ खम मानसि मानसिनि गेजेरजोंनो जोङो मेचिन बा दाजेमारि मेसिनफोर बाहायनानै जोङो बेफोरखौ खम समनि गोसोआवनो फोजोबनो हायो थिग बेबाय बे आरो ओ बेनि उनाव नोंथां नोंथांमोननियाव बो बेबायदिनो ओ आथिखाल मुगानि गोदान माने माखासे जन्थ्र बा मेचिनफोरखौ बाहायो ना बाहाया
औ बाहायो नोंथां
बिदिनो बेफोरखौनो बुंजागोन जोङो जेरै ओ मोसौ हालुवाजों ओ हालेवनो गारनानै जोङो दासान्दि ट्रेक्टरखौ बाहायो नङा होमबा
नंगौ
जायो आरो माइ हानायफोरावबो बिदिनो ओ जोङो आखाइजों खासि लानानै हायालासेनो जोङो बे मेचिनफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो
औ
ओ बिदिनो जोङो ओ मबाइलफोरावबो जोङो ससेल मेडियानि गेजेरजोंबो जों नुनो मोनदों आथिखालाव ओ माइखौ आखाइ जोङो गायालासिनो बे मेचिनफोरजोंबो गायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आथिखालाव
नोंगौ बेबायदिनोसै आरो ओ माने सोलायबोबाय माने सोलायनायनिबो गोनांथि दं मानोना जोङो गोदोनि ओ गोदोनि ओ आदब बायदियैनो जों मावबाय थायोब्ला जोङो गोदोनानै थागोन बा जों जोङो ओ जौगाखांनो हानाय नङा बा नांगौबायायदि जोंङो आबादखौ दिखांनो हानाय नङा होमबा नांगौ समाव ओ समजों लोगोसे जों खारफानो हानाय नङा बेनिखायनो बैफोर दाजेखौबो माने बाहायनांगौ आरोना आंनि बायदिबा माने बाहायनो नांगौ दे होमबा नोंथां आ दोनथ'नोसै।
औ दे।